अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
अ दायो नोंथाङा फ्रि नो दं नामा
औ फ्रियैनो दं
बिदिब्ला नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
अ अब्ला नोंथां जे मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांनो आङो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
ओ नोंथां
बिदिब्ला जोङो गुबै आयदायाव थांनोसै नङा होम्बा नोंथां
ओ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै
औ औ-औ-औ खोनादों नोंथां
औ अब्ला जोङो गुबै आयदायाव थांनोसै नङा होम्बा नोंथां
औ औ दे
बिदिब्ला दिनैनि जि सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय जोंहा ओ जोंनि ओ हारिमुनि बागै नङा होमब्ला
औ औ नोंथां
दा नोंथाङा हारिमु होनोब्ला माखौ बुजियो आरो हारिमुवा माबायदिहाय थांनानै दं आरो हारिमु गैयाब्ला सुबुं माहारिया माबायदि जागोन आरो हारिमुवा थाबाय थायोब्लासो जोङो। ओ हारिमुनि गेजेरजों गासैखौबो सिनायथि होनो हायो नङा होम्बा। दा नोंथाङा ओ हारिमुनि सोमोन्दै ओ एसे फोरमायदो
हारिमु होनबाथ' जोंहा बर'आथ' जोंहा एक्सट्रा हारिमु दंखायो नङा होनबा नोंथां जेरै गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय जोंहा आसार खान्थि सब जोंहा बर'हा जोंहा एक्सट्रा हारिमु दंखायो नङा होनबा नों
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
हिनजावसाफोरनि थाखाय दख'ना आर'नाइ आरो हौवासाफोरनि थाखाय दङ जोंहा गामसा आरो जानाय लोंनायाव जोंहा बर'नि हारिमु होनबाथाय जोंहा जानाय लोंनायाबो थांखायो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
साम'जों सबाय नारजि अमा बेद नङा होनबा नोंथां जानाय लोंनायनि फारसे
नोंथां थारैनो
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां आं थारैनो खोनादों।
औ
दायो नोंथाङा ओ जि हारिमुनि सोमोन्दै बुंदो आरो बे हारिमुआव जोंहा जानाय लोंनाय गान्नाय जोमनाय नोङा होमबा
औ
फिना ओ जिखिनि रोखोमनि ना बेफोर गासिबो माने जोंना हारिमुयाव गोग्लैजोबो दा बिनिनो जोङो हारिमुनि आयदा होननानै बुङोब्ला जों मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायजागोन नामा नोंथां
औ
बिदिब्ला जोङो नों ओ सावरायनि दिनै सावरायगोन जोङो ओ जानाय लोंनाय बा गाननाय जोमनाय बेफोर गासैखौबो लानानै जों सावरायनो हायो दा हारिमुनि मोनसे आयदा महरै जोङो ओ सावरायगोन जोङो गाननाय जोमनायखौ लानानै नङा होमबा
औ नोंथां
अब्ला नोंथाङा दायो बुंदो ओ गाननाय जोमनाया जोंनि नैबे बर' माहारिनि बा सुबुं माहारिनि गेजेराव माब्लानिफ्राय जागायनाय आरो बेखौ आथिखालाव माबायदिहाय जोङो बाहायनाय जायो आरो आथिखालाव बियो माबायदि माने ओ हारिमुनि बिथिङाव माबायदि जौगानाय लाबोदों नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
अ जागोन दे
थारैनो
आथिखालावथ' जोंहा गाननाय जोमनाया बुहुद सिगांनिफ्राय बुहुत दिडफारेन्सबो जाबाय फाराग
औ नांगौ
मानो होनोबा जोंहा गोदो न'आवनो आबै आबौमोननि टाइमाव जोंहा गाननाय जोमनायखौ न'आव बानायनानै इन्दि लुयै लुयै थावख्रि लुयै लुयै दाबोदोंमोन आखाइजोंनो आखाइजोंनो खुन्दुं दिरुननानै आखाइजोंनो दादोंमोन आखाइजोंनो गाब गाबोदोंमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव द बेबायदि माने नुनो मोनला गोदोनि बायदि जोङो नुनो मोनला
नंगौ थारैनो नोंथां
बाख औ लासै ओंखारालासिनो
दायो नोंथाङा फोरमायदो
आथिखालावथ' जोंहा औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों
अ आथिखाल मुगायावथ' जोंहा बहुद आथिखाल मुगायावथ' थ' जोंहा माने बुहुत सोलायनाय नुबाय गोदोनिफ्राय आबै आबौमोननिफ्राय दानि मुगायावथ' जोंहा न'आव बिदि दानाय लुनाय बेफोरदिखौ गोबाङानो नुनो थांला ओरैनो मालायनि दानानै फाननाय मालायनि मावनानै माने गाव हारसिङै माने मालाबाबो दानाय गाननायखौ माने खम नुबाय दायो दानानै गानो थेवबो जोङो माने बुहुद खम नुयो आरो
औ नंगौ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला हौवाफोरा मा मा रोखोमनि जिफोर गानो आरो हिन्जावफोरा मा मा रोखोमनि जिफोर गानो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
आथिखाल अ आथिखालथ' आङो सिगां जेब्ला आङो एसे उन्दैमोन आङो बे टाइमावनो जोंनि ओनसोलावनो माने आं बुहुत पारेन्स नुबाय बुहुत फाराग नुबोबाय माने नोंथां माने आंडो़ जेब्ला
मबे
एसे आं जेब्ला गोदोहाय इम इ स्कुल हाइ स्कुल फरायदोंमोन अब्ला बै टाइमावहाय आङो बुहुत माने न'आवनो सोमनाबो साल खुन्था दान माने साल खुख्राव खुख्राव बिदिनो गान्दै बिदि साल कुक्रा कुक्रा माने सोब खौबबो आङो न' न'आवनो दानाय लुनानै दानानै गाननायट नुबोदोंमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव जों बिदिखौ बे दानानै गाननायखौ नुवासै
औ नंगौ नोंथांथाररैनो
आरो आजिखालि जोंनि ओनसोलाव माने गाननाय जोमनायाबो बुहुत दिफारेन्स जाबाय बहुद सोलायनाय फैबाय
आथिखालाव जोंनि ओनसोलावबो माने गाननाय जोमनाया माने बर'नि हारिमुनि कालसारनि बागै माने बारा माने बेफोरो बारा सोलिनाय नुवासै माने आङो गोदोहाय आङो जेब्ला उन्दै टाइमाव नुदोंमोन बे टाइमाव आङो जिबायदिबो नुदोंमोन बे टाइम बायदि आं नुबोआसै दा जोंनि ओनसोलावबो बुहुद सोलायनाय फैबाय नोंथां
औ अब्ला नोंथाङा जि सोलायनाय बुंदों बैफोरो सोलायनायफोरा मानि थाखाय जादों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
बेफोरो औ बुंनो हागोन नोंथां जोंनि सोलायनाया होनोब्ला मानो होनोब्ला जोंनियाव खाथियाव बहुद माने जोंनि बर' हारिमुनि जोंनि बर'नि हारिमुनि बागै माने खायसे मानसिफ्रा मोजां मोना खायसेया जोंनि बर'नि कालसार जानाय लोंनाय खायसे ज जुवा बेफोरखौ मोजां मोना बेफोरखौ माने बेफोरखौ नास नासयनानै नासयनानैनो जोंनि माने जोंनि ओनसोलाव माने बेफोरदि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बर'नि कालसार हारिमुआ बेफोरावनो जोंनिया एसे सि गोदोनिफ्राय बुहुत दानि दा दिनहालागै माने बुहुत माने दिफारेन्स जाबोबाय
औ नंगौ
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
हेल' नोंथां
अब्ला औ खोनादों नोंथां
अ
नोंथाङा खोनायाखै नामा?
औ खोनादों ओमफ्राय
अब्ला नोंथांमोननि जि ओनसोल बे नोंथांमोननि ओनसोलाव अब्ला आथिखालाव बे बेफोरबायदि गान्नाय जोमनायखौ नुनो मोनलिया नामा नोंथां
आथिखालाव माने गोदोनिफ्राय आं सिगांहाय जेरै नुबोदोंमोन माने दानि जुग बेआवहाय माने बुहुद खम नुबोदों आरो नोंथां। दाबो एफा एनै दं अब्लाबो गोदोनिफ्राय माने बुहुत दिडिफारेन्स जाबोबाय आरो
औ अब्ला आं नोंथांनाव बेखौनो सोंबावनो लुबैदों जे अब्ला बैफोरखौ जुदि लाखिबाय थानो गोनांब्ला जोङो मा खालामनाया मोजां नोंथांनि नोंथांनि बायदिब्ला नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायना होदो
बेफोरखौ लाखिनो थाखायथ' आङो माने आंनि गोसोनि आंनि साननानै सान्दांथि बायदियैथ' माने बेफोरनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरखौनो माने आङो बेफोरखौनो गोदोनि बायदि बाहायफिनजानो लुगैयो आरो नोंथां बिदि बाहायफिननानैनो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायफोरनि सायावनो जोंहा बर'नि मोनसे कालसार थाखायो बे कालसारखौनो जोङो माने जानाय लोंनायनिफ्रायनो जोङो बेफोरखौबो लाखिनो हायो नङा होनबा नोंथां जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायजोंनो
औ
आंनि सानदांथियाव आङो बेफोरखौ लाखिनानैनो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय दानाय लुनाय बेफोरखौ लानानैनो आङो माने बेफोर गोदोनि बमाय गोदोनिजों दानिजों जेरै दिडिफारेन्स जादों बेखौहाय आं माने हमथाना लाखिनो हागोन बे बेबायदि सानो आरो आंनि सान्दांथियाव
नोंगौ अब्ला दा नोंथांमोननि ओनसोलाव जि माने सोलायबोनाय ना बेखौ खौ गोबांखौनो नोंथाङा नुनो मोनदों होननानै फोरमायबाय आरो दा बेखौ जोङो इ समाव जुदि जोंनि हारिमु जोंनि गाननाय जोमनायखौ जुदि लाखिनांगौब्ला
उम
नोंथाङा गोदोनि बायदिनो सोलिनांगोन बा गोदोनि बायदिनो गाननांगोन होननानै बुंदों। दा आथिखालाव थ जोंहा खायसे ओ बेसादफोरा नोङा होमबा आथिखालनि बायदिबो जों सोलिजोबनो हाया खायसेखौ जोंनिया दाना मदार्न स्टाइल फैबाय मदार्न जुग जाबाय बेखौ माने गोबाङानो सोलायनो हमबाय आरो आथिखालावथ' जोंनिया टाउन सोहोराव थाग्रा जि ओ आइजोफोरानो होनबा हौवा फोरानो होन खायसेखौ जोंहा मा ओ बर'नि हारिमुफोरखौ माने लाखिनो नागिरा जायफोरानोखि दिनै टाउन सहराव थानानै जोंहा गोबां रोखोमनि ड्रेसफोरखौ बा ओ मदार्न स्टाइल नङा होमबा बेफोरबायदिखौसो जोङो गाननो हमबाय दा बैफोरबायदि गानबाय था थायोब्ला गुबुनावबो जुदि बेखौ जुदि देखायनो हायाब्ला अब्ला जोंनि हारिमुवा एसेबाबो उन जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो नोंथां नङा होमबा?
नोंगौ नोंथा ओं।
दा जों बेफोरखौ जुदि लाखिनो गोनांब्ला ओ गासैबो ओ बाहायनांगोन आरो गासैबो गाननांगोन गासै सैबो बायनांगोन गासिबो बेखौ अनसायनांगोन गावनिनो हारिमु होननानै नाथाय गावनि हारिमु खौ गारनानैनो जोंनिया गोबां ओ आथिखालाव सुबुं दंसै जायनि माने गुबुन हारिमुखौसो बजबनानै लानायखौ जों नु
औ नंगौ नोंथां।
दा बेफोरबायदि जायोब्ला जों बे ओ बेखौ लाखिनाया जोंनि थाखाय गोब्राब जानानै फैगोन बेनिखायनो जोङो गासैबो बुजिलायनानै जों जोंनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय अरायबो सांग्रां जानांगोन आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ अब्ला दिनै नों नोंथांजों जि हारिमुनि सोमोन्दै नङाब्ला हारिमुनि सोमोन्दैनो जोंहा गाननाय जोमनायनि बागै सावरायनानै नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्राफोरखौ ओ मिथिना मोनबाय आरो इयुन समाव जाहाथे बेफोरबायदिनो नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्राफोरखौ जों सावरायनो हायो बेनि थाखाय नोंथाङा सम होनायनि थाखाय नोंथां निसिम आं साबायखरखौ बावहरबाय।
अके नोंथां
अब्ला जों बेखिनियावनो दिनैनि सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नोंथां।
अके नोंथां।
औ दे बिदिब्ला।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ दे बिदिब्ला ओ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जों नोंथां।
औ दे नोंथां।